औ खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनागासिनों।
नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां?
नोंथां नै गरम माथो जिरायदों ओरैनो दिनै दसे।
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नोंथां?
ओंखामखौ जाखांबाय नोंथां जानायालाय।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' दालिसोमोन नोंथां ओमफ्राय आलुजों खांख्रिंखला एसे एवनायमोन। निरामिसजोंनो जासाबबाय एसे।
अ बिसो आरोना होमबा। ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंसिनिथिंलाय?
बोथोरा गरमलै नोंथां बिराद गरम सोलिगासिनो दं। सान्दुंआनो दुंखावलागासिनो दंथार माथो औ। उम ओमफ्राय नोंथां मोनथिलाय बोरै सोलिदों?
जोंथिंबो बिदिनो माथो होनबावनो आरोना दैज्लां बोथोर सानदुुंआ जि गोस दा गायनो फुनो बांद्राय मोनाखै आरो। एसे एसेल' मोनदों ओरैनो माथो होनबावनो आरोना नोंथां दैज्लां बोथोर।
एखे सोलिगासिनो दं आर ना होनोमबा बोथोरफ्रा एसे औ। गायनाय फुनायफ्रा जोबफ्रामबाय नोंथां?
गायनाय फुनायाथ' मा होनबावनो बिदिनो एसे दंबावो जोब्बायानो होनदो। ओमफ्राय नोंसिनालाय मारै सोलिगासिनो?
जोंनाबो बिदिनोसैलै नोंथां जोब जोबाङैनो आगैबाय थायो माथो नै मैयाफोर फोजोबनो नागिरदोंमोन गैया बोथोरानो
औ औ।
निसै
ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै नोंथां?
खबराथ' नोंथां बिदिनोसै आरो। गायनाय फुनायनि दिन दंसाबो बिदिनो एसे मोजाङैनो। औ।
औ औ ओमफ्राय गामि एरियायावलाय माबायदि सोलिना दङ खबरा आंनाबो बिदिनो मोजांबो गार जिबो गेजेरावनो ओमफ्राय गामिफोराव गायखांजोब्बाय नामा मानसिफ्रा?
गामिफ्रावथ' दि बोथोरनि थाखायनो एसे एनै दंलाजोबो नोंथां सोरनाबा खोथिया थिलि सोरनाबा जोबहां जोबहांङैनो दङ आर गामि खाथिनाबो दं गामिनाबो दङ बिराद दंलाजोबथारो गासिबनाबो। बोथोरनि थाखायनो थाजोबनांगौ गासिबो। नैबे सपथासेयावथ गैथारा अखा थाइसेबो गैया।
अ बिराद जारला जानानै दथारो होनोमबाथ'।
औ नोंथां बिदिनो होननांसिगोन जारलायानो जुत गैया।
औ बिदिनोसै जोंथिंबो गायनाय फुनायाव बिराद जार्ला होगासिनो अखाया औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
फ्रियाथ' औ फ्रि नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन माने नोंथां।
अ नोंथां हागोन दे सावरायनो हागोन।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि आरो दानि हान्थामेलानि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा? जेन'बा गोदोहाय हान्था मेलाया माबायदिमोन नाथाय दा माबायदि सोलायखो। बेफोरनि सायावहाय।
औ औ हागोन नोंथां हागोन हागोन बिदिबा आं नोंथांनो फोरमायनो
बुंलांलाय। औ।
औ दे आं खमायना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानियाव गोबां फारागथिफोर दङ नोंथां ओ गोदोनिया जाहैबाय दानि बायदि दावगानायबो नङा गोदोनाया जाहैबाय एसे गोग्लैसोनाय आरो गोदोनि दिनाव बारा बिदि रोगाग्रा आगजुफोरबो गैयामोन गारि मथर रेलगारि बायदिफोरबो गोजान गोजानावबो लांनो हाया खाथि खालायाव लांनोबो थाखायबो गोबां खस्थ' सोरबा सोरबाबा गोदोनिआथ' हान्था मेलानिबो थाखाय लामाबो मोजां नङामोन आरोना नोंथां बबावबा दैमा बारनांगौ बेयावबो दालां गैयामोन बबावबा अन्थाइबारि लामा हाखर हाला लामा हाग्रा गेजेरनि लामा बेफोरबायदिसोमोन आरोना नोंथां लामाफ्रा आरो गारिफोराबोथ' बि-दानि बायदि नङामोन आरोना नोंथां। गोदोनिया जाहैबाय रेलगारि रेलगारिबोथ' नङा मोसौ गारि रिसो होनजाय गारि थेला बेफोरसोमोन आरोना नोंथां बेफोरजोंनो जा इसे दं बेफोरखौनो रोगायोमोन आरोना नोंथां बेखौथ' गोजाम
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
नावबोथ' ला गोदोनि जुगनि थाखाय दानि इदिनो खाथि खालानि फिसा फिसा बेफोरावनो मालफ्रा बिदियावनो फाननांगौ जायोमोन आरो नोंथां। जा इसे दङ नाथाय दानिया ओ हदाय नोंनि हान्था मेलानि थाखायबो जेबो प्रब्लेम गैया नों बुहुमनाङैनो जों हान्था मेलाखौ नुनो मोनबाय जों नोंनि मुवाफोरखौ जों बुहुमनाङैनो दा प्रडाक्टफोरखौ जों फानथिंनो हायो आरो लांथिंनो हायो बेफोरनि थ' जेबो टेनसनबो गैला। नों रेलगारिजों नों दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव गारि मथरजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव नोंनि हाथाइफोर ससेलांनो थाखायबो दा मेरला गारि मोनसै आरो गोदोनिथ' बिदि गैया। जोबोर खस्थ'मोन आरो गोदोनि जि जिउ खुंनाय बिदिनोसै आरो जा एसे मैगं थाइगं दं बेखौनो जोङो साइकेलफोर गंफा गंनै थाबा बेजोंनो गेगे गुगे जों जायगा गोजानाव लांनांगौ गोनां जायोमोन आरो ना नोंथां। औ आरो दानि जुगाव बिदि नंलिया। साइकेल माने दानियाथ' बाइकआनो थासै बयनावबो गारिफोर थासै औ जा इसे दं बेफोरजोंनो गोजानबाबो खाथिबाबो जों गोसोबादि लांनो हासै दानिया
औ-औ-औ
औ आरो टेनसनबो गैलिया दानिया औ बिदिबा नोंथां फंनैसो फोरमनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन जोंहाथ' गोदोनि आरो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां फारागथि दङ ना नोंथां? हान्था मेलानि बेलायाव गोदोनि समावहाय जोंहा मा बांसिन माजों हान्थिसिनोन होनबा जों बांसिन आथिं आरो मा मोसौ गारि आरो मैसो गारिजों जों हान्थिनायखौ नुयोमोन आरोना नाथाय आथिखाल मु बेयाव जोङो मा मोसौ गारि आरो मैसो गारिजों हान्थिनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो आथिखाल मुगाया जौगानायजों लोगोसे माने हान्थिनायफ्राबो माने गोबां सोलायनो हमबाय आरो ना।
औ नंगौ नोंथा
गोदोनि समावहाय मुवा बेसाद लांनो थाखाय मोनब्लाबो जोंहा मा? मोसौ गारि आरो मैसो गारियाव थिखोनानैसो लांनायखौ नुयोमोन आरो। नाथाय बिसोरबो मा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब दाबसे जायगासिम माने सानसेनि गेजेरावनो माने गोरलैयै हान्थिनो हानायखौ जों नुवामोन आरोना। बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनो थाखाय माने गोबां सानहालागै नांगौमोन आरोना नाथाय आथिखाल मुगायाव मा? जों माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने गोबां मुवा बेसे फोसारलांनो थाखाय माने जों सानसेनि गेजेरावनो हानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना। बैफोरो माने जों मा हान्था मेला जौगानायनि सायाव सोनारनानै जादों आरोना। आथिखाल मुगायाव मा लामा सरकफोराबो जों मोजां जाबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना। खोनादों नोंथां औ जायनि जाहोनावहाय माने हान्था मेलायाहाय जौगासार सारदों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जों हान्था मेला बुङोब्ला जों हान्था मेलाखौ जों बाहागो राननो हायो आरो ना जेरै अख्रांजों खारग्रा हाजों खारग्रा दैजों खारग्रा जेरै लैथो बारनानै जोंहा मा माल माथा एबा मुवा बेसाद दैथायहरनो एबा लाबोनो थाखाय जोंहा जाहाजनि हेफाजाबै जों लाबोनो हायो आरोना। नाथाय गोदोनि समावहाय नाव फोर दंमोनब्लाबो बेफोरो मा जोंहा गिदिर लैथोफोरावहाय थांनो हानाय जोंहा मा गोहो गैयामोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव गोबां गिदिर गिदिर जाहाज फोरखौ जों नुनो मोनसै बैफोरो मा गुबुन हादरनि ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने गोबां मुवा बेसाद लाबोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जेरै जोंनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारत हादरनिफ्राय गुबुन हादरसिम मुवा लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय जोंहा मा जाहाजनि हेफाजाबजों हायो आरो थिग बायदिनो जोङो जेरै सानसेनि गेजेरावनो गुबुन दाबसे हादराव एबा गुबुन दाबसे गोजान जायगायावहाय थांनोब्ला
जोंहा मा सानसेनि गेजेरावनो जोंहा मा हेलिकप्टार बायदि फ्लाइटफोरनि गेजेरजोंहाय जोंहा मा गोरलैयै थांनो हानायखौ जों नुनो मोन सै आरो नाथाय गोदोनि समावथ' बैफोरबायदि हेलिकप्टार फ्लाइट बायदिफोरा गैयामोन आरोना जायनि जाहोनाव बिसोरो माने गोजान जायगायावहाय सानसे बिनि गेजेरावनो माने थांनो हानायखौ जों नुनो मोना आरो नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जों नुनो मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सानसेनि गेजेरावनो माखासे गोबां जायगासिम माने गोबां बुरजा मुवा बेसाद लांनो थाखायहाय जोंहा मा माखासे हान्था मेलाबो दिहुननाय जादों आरो जेरै जों बुंनो हायो हाजों खारग्रा रेल गारि एबा माल गारि माल गारिनि गेजेरजों जोंहा मा सानसेनि गेजेरावनो जों गोबां मुवा बेसाद लांलाय ला खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि समावहाय बैफोरो गैयामोन जायनि जाहोनावहाय बिस गोदोनि समावहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनायावहाय जोंहा गोबां खस्थ'मोन आरो थिग बेबायदिनो न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थांनानै थाहैनो एबा फैनो थाखाय जोंहा गोदोनि समावहाय मोसौ मैसो गारि एबा थाबायनानैसो फैयोमोन नाथाय आथि खाल मुगायाव जों गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय आरो आथिखाल मुगानि सुबुंफ्रा मा जोंहा जों नुनो मोनबाय थाबायबावलानो बबेबा मा गामि खाथिफोरावबो थांनो थाखायहाय मा बाइकजोंसो थांनायखौ नुनो मोनो आरो न'निफ्राय एसे गोजानावबा मा
गारि मथरनि हेफाजाबै थांनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा आथि बेयाव लामा बायदिफ्राबो माने मोजां जाजोब्बाय फाक्कानि जाजोब्बाय बैफोरनि थाखायनो माने हान्था मेलानि हान्था मेलायाबो जोंहा दावगानो हमबाय आरो। थिग बेबायदिनो जों बुंनो हायोदि मा होनो सुबुं माहारियाहाय हान्था मेलायाव जौगानाय लोगो लोगो रांखान्थि बेलायावबो जौगाबोदों आरो मानो होनोब्ला जोंहा मुवा बेसाद खौ बेफार फालांगिनि बेलायाव मुवा बेसाद लांनो थाखायबो जोंहा मा हान्था मेलानि गोबां गोनांथि जायो आरोना। मानो होनोब्ला गारि मथर गैयाबा बिसोरबो मा मुवा बेसाद खौ बुरजा लांनो हाया आरो बुरजा आरजिनो हाया आरो बिनि थाखायनो माने बेफार फालांगि खालामनायावबो माने हान्था मेलायाहाय गोबां गोहोम खोलैयो आरो। हान्था मेला जोगो जौगानाय लोगो लोगो मा सुबुं माहारिफ्राबो माने गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो मेगनजोंहाय मानो होनोब्ला सुबुङा आथिखाल मुगानि सुबुंफ्रा माने टाइमजों लोगोसे एबा समजों लोगोसे खारफानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बैफोर समजों लोगोसे खार फानाया माबोरै जादों होनब्ला हान्था मेलानि जोहै जादों हान्था मेलाया जौगानाय लो गो लोगो सुबुं माहारियाबो समजों लोगोसे खारफानो हादों जायनि जाहोनाव बिसोरो सम बायदियै खामानि मावनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिबा दोन्थ'लायसै नोंथां।
औ नोंथां औ दे नोंथां औ।
दानजा बावा खेला।
फाग्लासो।
सारबारा माबा जालायबायलै। दानजाबावा मानसि खाथार नागलै दान जाबाय
द
आयु दानजावा